हेल औ खोनादोंना नोंथां? औ औ नोंथांसिम गोजोन गोजोन हामलायनायखौ जासिहाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर' बर' सुबुंफोरा जेरै एम्फौ लाथा फिसिनानै फिसिनानै बे फालांगि खालामो गावनि जिउखौ खुंङो आरो बे एम्फौ लाथनि फिथोबजोंनो इ जिनि इन्दि खुन्दुंनि जि दायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। नोंथाङा समान हायोब्ला
औ हागोन नोंथांथारैनो ।
औ औ दा जोङो एम्फौ लाथाखौ बोरैहाय फिसियो होनना बुङोब्ला नोंथां। जोंनो एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जोंनो एम्फौनि बिदै नांग्रोगोन नङा होममोन। नथ औ बे बे एम्फौनि बिदैखौ जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो जोलै लाखिनो हायो आरो जेरै जों फिथोबखौ । फिथोबखौ गोबाव सम दोननानै बे फिथोबनिफ्राय जो जोखौ जोङो बासिनानै नाय जनिावबाव सम दोननानै जेब्ला बियो सिखिरि ओंखारगोन अब्ला बे सिखिरियानो बिदै दैनो बिदै दैयो आरोोना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बे बिदैखौ जोङो खानाय होनना बुङो बे बिदैखौ जोङो जियाव जियाव खथाबनानै बिसोर दै नालाय बे बिदैखौ जोङो बोखानानै एबा हानानै जोङो जखांनानै दोनो बिदिनो खाखोरफोराव जोङो बोनथुमनानै दोननाय जायो आरो नादोंान ने गोबाव जेनेबा बिनि लासै लासैनो बे एम्फौखौ ओंखारबोयो आर ना बिनि उनावहाय जेब्ला बियो एम्फौ गोरलैया ओंखारबोयो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जोङो खानानै होफैनाय जायो आरो बिसोरनि थाखाय आ बिनिय नाव जेब्ला बियो लासै लासै देरलांगोन अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ एसे गोरा गोराखौ जोङो होफैबाय थागोन आरो आरो बिनि उनावहाय बेयो जेब्ला बिलाइ गोरा गोराखौ जानो हाथारनाय जागोन अब्ला जोङो बिलाइखौ मुथां मुथा खानानै जोङो दान्दा आलायनानै एम्फौखौ दोननाय जायो आरोोना बिनि उनावहाय जेब्ला एम्फौआ गोमोन ओंखारगोन अब्ला जोङो बेखौ औवा बिलाइ जान ए ायग्रा उ बेफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो मुस्रिफोराव खोनादोंना नोंथां औ बेनि उनावहाय जेबो बियो औ जेब्ला बियो फिथोब थोबगोन अब्ला जों बे फिथोबखौनो जिरनानै जानो हायो आरो जेरै जोङो मैथाजोंबो जाजायो फ्राय एवनानै एबा अनला फोरजों बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरजों जोङो लगायनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां आरो नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो एम्फौ लाथा एबा एम्फौ लाथानिफ्राय ओ एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय मा मा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोना नोंथां
ओरैनो ओ एम्फौ ओ जोंनि फिनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंहा गोदोनि ओ गोदोहाय जेरैहाय गोबां सुबुङानो एम्फौ लाथाखौ फियो एबा गासैबो नखरावनो एम्फौ लाथा फिनायखौ नुयोमोन जोङो नाथाय मुगायाव जोंङो बिदि एम्फौ लाथाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनला मानो होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोदोहाय गोबां ओ बिदिनो समखौ जोंङो मोनोमोन एबा समखौ जोंङो ओ गोबां सम खौ जोङो ओरैनो होंगार हाला लासिनो जोंङो बिदि एम्फौ फिसिनायावनो जोंहा नांथाबनानै थायोमोन नाहा नाथाय जोंहा दानि सि बुंफोरा बिदि समखौ मोननो थांला मानो होननानै बुंङोब्ला दानि सुबुं ओ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गोबां खामानि मावो जेरै जोंना बर आइजोफोरानो सोरबा ओ दाउ फिसियो अमा फिसियो बेजों लोगोसे ओ बायदिसिनाफोर मवा सोरमा फियो बेनि थाखाय आरो जोंना ओ गुबुन सुबुंफोरा सोरबा ओ माबेबा ओ सब बायदिसिना सफोराव जोंना साहा गला एबा ओंखाम गला बे फोरबायदि होयो आरो खायसे सु बुङा जोंना खुसेर बिदैनि गला बायदिसिनाखौ होनानै ओ जिउ खुंङो आरो गोबां बिनि गोबां सुबुङानो जोंना आबादखौबो मावो आबाद मावनायनि अनगायैबो आर रोबाव दंबावो जोंना ओ साख्रि मावनाय सुबुं बिदिनो बिसोर साख्रि मावो बिदिनो जोंना बे एम्फौ फिसिनाय ओ समखौनो मोना जाहैयो बेनि थाखायनो जोंहा दानि सुबुंङा एम्फौ फिसिनायखौ ओ खमाय खम खालामलांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना बियो गोदोनि बायदि जोंना इन्दि बिलाइफोरखौबो गोबां मोननो थांला दानि मुगायाव
औ नोंगौ
ओंखायनो जोंना एम्फौ फिसिनाया गोदोनिख्रुइ दा एसे खम जाबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों
औ आ
बे एम्फौखौ फिसिनानैहाय जोंङो जा फिथोब मोनो बेनिफ्रायथ जोंहा खुन्दुं ओ खुन्दुं बानायनानैहाय इन्दि सिखौ दानाय जायो होननानै नो मिथिना मोनो नोंथां
औ औ नंगौ ओमफाय दा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे इन्दि जिखौ नआवनो दानायखौ नोंथांङा नुनो मोनो ना मोनबा आथिखालाव
औ नोंथां आंथ ओ आथिखालाव ओ बे इन दि इन्दि खुन्दुंनिफाय बानायनाय सि एबा जोंना ओ इन्दि सि सि होनो बेखौ बेखौ जोंना दानायखौ ओ दानि मुगायाव जोंङो नुनो दा मोनला मानो होननानै बुंङोब्ला जोंनिया दानिसो बुंलांनाय बायदि ओ इन्दि एम्फौखौहाय जोंहा फिसिनो सम गैला थिग बेबायदिनो जोंना दानाय लुनायावबो हाय समखौ होनो हाला मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना ओ थिक हिखौ सोंनानै दाफुंनायहालागै जोंहा सानब्रै सानबाया नांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा बे सानब्रै सानबायावहाय गोबां गुबुन खामानि मावनानै ओ बेनि रांजोंनो जोंहा दखना एबा जा हि बायगोन बायनानै आरो गोबां आंग्लायबावगोन बे खौ जोंहा दोनथुमनो हायो बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरबायदि खामानिखौ एबा सि दानाय एबा इन्दि फिसिनायखौ गोबां सुबुंङानो गारनायखौ आङो नुनो मोनदो।
औ औ नंगौ औ । आथिखालावथ' ओ बिदि दा इन्दि जिनि बेसेना बेसेबां जौखोन्दोआलागै बारायदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ नोंथां आंथ' बिदि इन्दि सिनि दाम ओ दामखौबो आङो एसां मोनथिना मोना मानो होननानै बुंङोब्ला आं ओ दान दा बि समावहाय इन्दि सिखौ ओ बिदिनो बायनानै जोमफेराखै मानो होननानै बुंङोब्ला बे इन्दि सिया गोदो ओ जोंङा आबै आबौमोन दाना गालांनायानो ओ ओ जोंनि न खराव दाबो सोलिनो आन्थाखिनिया दोंबाय थायो बेनिखायनो ओ बे इन्दि सि खौ जोंहा बायनायनि गोनांथि जाथ'वाखै बेनिखायनो आं इन्दि सिनि दामफोरखौबो बारा मोन्थिना मोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ आरो बिदिनो ओ इन्दि सिनि बेसेना बे दिनो ओ मोजांआव जेनेबा बेलेग खुन्दुंबो लगायनानै आथिखालाव ओ गोबां फाननाय जायो नालाय बिदिनो ओ फालि बे एबा फास्राफोराहाय ब्रैजौ बा बाजौ बेफोरबायदि थांदों आरो आरो बिदिनो इन्दि जि गो जाया बिदिनो ब्रै रोजा थाम रोजा बेफोराव थांदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ मा अ आरो नोंथांमोननिथिंजाय एम्फौ लाथानो मा मा बिलाइ होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौना नोंथां?
औ आं एसे एनैखौ मिथिगोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बो ओ लाथा एम्फौनो थाखाय जोंहा बिदिनो इन्दि ओ इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो बेनि अन गायैबो जोंहा ओ खारुं खान्दाय बिलाइ ओ बेखौबो होनाय खौ आं नुना मोनो नोंथां।
ओ आरो औ आरो नोंथाङा बे एम्फौ लाथाखौ मा मा मैगंफोरजों संनानै जाजायो बोरैहाय नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आं एम्फौ लाथा होनोब्लाथ' आङो गिबियावनो आंनि मोजां मोननाया जाहैबाय बेखौ फ्राय एबा गोरानै एवनायखौ आङो साबसिन मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा बे एम्फौखौनो ओ खाय गोबां सुबुङानो जोंना मैथाजों जायो आरो गोबां सुबुङानो अनला खारैजों जायो बिदि ओ जानायखौ जोङो मोनथियो नोंथां औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथाङाबो इन्दि एम खौ फिसिनायखौ ओ नु फेरबाय नामा?
औ नोंथां। ओ जोंनि ओ जेनेबा जोंनि ओनसोलावनो गोबां सुबुङानो बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो ओ बिदिनो ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय बिदिनो ओ जोङो। जेनेबा एम्फौ लाथाखौ जोङो फाननो फाननोबो हायो आरो बेफार फालांगियाव। गोबां बिदिनो हेफाजाब मोनो न'खर सलायनो थाखाय औ ओ बिदिनो जों दा एम्फौखौ एम्फौ लाथाखौ जोङो फवासेफोराव फोरावनो जोंङो एक्स मोननाय जायो आरोना नोंथां जौसे रां औ जौसे जौसे रांसिम आरजिनो हानाय जायो आरो ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ। मा मा फिसिनानै जेन'बा गावनि जिउखौ खुंलाङो नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव थ' दानि दानि मुगायाव गोबां दाउ फिसिनाय एबा ओ
औ
अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बिदिनो मोसौ फिसिनाय हांसो फिसिनाय बिदि फिसिनानै जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां सुबुङानो जिउखौ खुंलांगासिनो
औ नंगौ
औ
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदाय आबौमोनाबो ओ दानि बिदि जोंहा अमा फिसिनायनि आदबफोरखौ जोंहा बारा रोङामोन नालाय बिदिनो जोंना गोदोनि आबै आबौ आबै मोनाबो बिदिनो दा बिसोरनि समायाव जोंनि दा समायनि बायदि बिसोरो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै हाय इन्दि एम्फौखौ एम्फौखौ फाननायजों लोगोसे बिसोरो बे ओ बे इन्दिनि एम्फौनि फिथोबखौ बेखौबो फानो आरो बिसोरो बेखौ ओ खुन्दुं लुनानै दानानै ओ बेखौबो जिखौबो जोङो फाननायखौ फानोमोन होननानै खोनानो मोनदों
औ औ नंगौ नोंथां ओ दा बे फिथोबनि दामाबो गोबां गोबां दाम आरो बिदिनो बिसोरो ओ एम्फौ लाथानि एम्फौ राहायावबो मोनो फिथोब फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो आरो बिदिनो गोबां मुलाम्फा जायो आरो एम्फौ लाथा फिसिनायाबो नोंथां औ बिदिबा नोंथां जोंना समाबो औ समाबो जाहोलांबाय नोंथांनि आमफ्राय ओ एम्फौ लाथानि सायाव सावरायनो मोननानै एबा मि मिथिनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां ओ
औ आंबो नोंथांनिसिम
औ बिदिब्ला जों बे खिनि बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा औ दे नोंथां औ दे।